सिम औ नोंथांखौ सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ आङो नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' हारिनि बर' हारियावहाय मा मा आइजें आयलाफोर बाहायो बेनि बागै नोंथांनिजों फंनैसो रावाव आङो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां
सावार जायो नोंथां बेयो जोबोर ओ बेसेन गोसा आयदा माने जोंनि ओंथि गोनां आयदा
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा आङो गि बियावनो नोंथांनो फंनैसो रावाव ओ फोर फोरमायना होग्रोनो होननानै सानबाय नोंथां
दे नोंथां फोरमायना होदो
औ ओ आइजें आइला होनोब्लाथ' जोंनिया बर' हारियावहाय ओ गोबां दंङो आरोना नोंथां जोंनि संसार जानायावहाय आइजें आइलाफोरा ओ जोबो द गोनांथार आरो ना नोंथां ओ बे आइजें आइला जोङो माजों गिबियाव बानायजेना होनोब्ला जोङो ओ औवाजों बानायनायखौनो नुग्रोयोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनोहाय ओ बे औवाजों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबै आबौमोननि सम निफ्रायनो ओ औवाजोंनो ओ गोबां सुबुंफोराहाय आइजें आइला बानायनानै गावनि न'खराव दोनबोदों बा बेबायदिनोहाय बाजार गलाफोरावहाय फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जों दा आथिखाल मुगायावबो गोबां बिबाङाव जोङो औवाजों नो बानायनाय आइजें आइलाफोरखौ बाजार बा गलायाव नुनो मोनसै आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंनि दोरोङारि ना गुरनायाव बाहायनाय जेरै जे खाइ खबबाय जेंगाय बेफोरबायदिखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो जोंनो न'आव बाहायनो थाखाय जेरै माइ माइरं जावनो थाखाय जोंनो। ओ दाला सान्द्रि ओ। संग्राय बेबायदिखौहाय औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंना दा गोदो गोदायहाय ओ। बेबायदिनोल' आइजें आइला औवाजोंथ' बानायनाय नङा जोंनि हाजों बानायनाय आइजें आइला। फोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो गोदो गोदायहाय। ओ जोंनाथ' गोदो गोदाय स्टेलनि मुवा बेसाद गैयामोन नालाय। बेनिखायनो गोदोहाय हाजोंनो। दो दोख्ला दानानै बा न'आव दानानैहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां। ओ जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय गोबाङानो खम जालांबाय दे जोङो दानि मुगायावहाय ओ स्टेलनि बा पिथलनि ओ बायदिसिना आइजें आयलाफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै ओ नाथाय जोङो दासिम सिमबो नुनो मोनो दि जोङो बे जोंनि बर'निनो दोरोङारि जेखाइ खबायाइ दाला सानद्रि बेफोरखौ औवाजों बाहायनायखौनो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय ओ दानि मुगायाव गोदोनि आबै आबौमोना दासिम थांना थानायफोराहाय दासिमहायबो बेबायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ ओ जेखाय खबायाइफोरखौ हेब नो रोङा आरोना नोंथां आं दासिमबो नुयो जे जोंनि गामियावहाय गोबां गोदोनि सुबुं फोरा दासिबोहाय बाजार गलाफोराव बेबायदिनो जेखाइ खबायाइ सान्द्रि दाला बे बेफोरखौ हेबनानै फानहैनायखौ आङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
नङादे जोंनिया ओ गोबां दोङो औवाजों बानायनो हानाय बेबायदिनो जेरै ओ गिसिब ओ बा बायदिसिना मुवा बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै ओ मोनो आरोना नोंथां ओ नोंथाङाबो आंनो फंनैसो रावाव फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर'निनो बेबायदि दोरोङारि आइजें आयलाफोरनि बागै।
औ हागोन नोंथां थारैनो। दा जोंना ओ बर'नि दोरोङारि आइजें आयलायाथ' गोबां दं नङा होमबा नोंथां? दा जोंना जेरै जोंनि सानफ्रोमबोनि न'खर खुंनायनिफ्राय लानानै जोंनि ओ आबाद मावनायाव लानानै जों गासैबो बि थिङावनो जोंनि बर'फोरा नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ गावनो आखाइजों बानायनानै लायोमो मोन नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि जेरै जोंहा गोदो गोदाय जों स्टिलनि बा ल'हानि एबा आयनानि मुवा बेसाद फोरखौ जों मोननो थाङामोन बेफोरनि अनगायै जोङो हानि दंफांनि आरो औवानि जों मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै मोननाय जि खिनि ओ नांगौ मुवा बेसाद दङ बेखौ जोङो बानायनानै लायोमोन। दा जोङो न'खर खुंनाय आव जों नायनो थाङोब्ला जोंना गिबि गिबियावनो जोंहा दाला सानद्रि फोरा फैयो बेनि उनाव जोंनिया ओंख्रि संनायफोराव बाहायनाय आइजेंफोर जेरै पाक्रास होननानै बुङो नोंथांमोननि थिं मा होनना बुं मिथिला आङो आरो बेनि अनगायैबो औ ओ गार ओ जोंनि गारबाफोराबो गोदो गोदायथ' दंफांनि एबा औवानिसो जायोमोन जानांगौ। आरो लोगोसेनो जोंनि आयना खानजुंफोराबो जोंनिया औवानि। जायोमोन जांनांगौ गोदो गोदाय औ नंगौ नोंथां औवानिमोन औ बेनि अनगायैबो जोंहा आबादाव थाङ आबाद बिथिङाव नायोब्ला जोङो नांगोलफोर बाहायोमोन जायखौबो जों जोंनि बर नखरफोरावनो जोङो ओ आ सेखा रुवाफोरजों दानखनानै बानायोमोन आरो लोगोसेनो ओ मै मै बानायोमोन। दाबो जों बेफोर आइजें आइला फोरफोरखौ नुनो मोनो लोगोसे गोदो गोदाय बेफोर बेखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय आबौ आबैमोन बारायनायनिफ्राय जों सोलोंबोगासिनो दङ आरो दिनैसिमबो जों बेफोरखौ बाहायबोगासिनो दङ। दा जेरै आबाद बिथिङाव जों नायोब्ला जोङो आबादारिफोरा खर'आव गानग्रा जोङो खफ्रिफोरखौबो नुयो जाय जायखौबो जोङो दं खौ दंफांनि ओ बिलाइ आरो ओ जोङो जर'खा जोङो खफ्रिखौबो जों मोनसे रोखोमनि बिलाइजों बानायना नुनो मोनो बे बिफांखौ आं मा बुंङोमोनथाय बे खौ मोजाङै मोनथिला दा बेखौ जोङो बाहायो आरो औवा बायदिफोरख खौ जोङो बायनानैनो जों बेफोर खफ्रि बायदि मुवाफोरखौ बानायोमोन जोंना जोंनाथ' आइजें आइलानि बिथिंङाव जेरै दा मुवा बेसाद बानायनोब्ला जोङो खानो थाखाय बो जोंनो दिरुं नांगौ नंङा होनबा नोंथां दा बेवहाइबो जोंना दिरुं फोरखौबो जों गावनो बानायोमोन जेरै फाथोनि दिरुं जाहैबाय फाथो सेरनानि लोगोसे ओ दं औवानिफ्राय मोननाय आरुं जाहैबाय आरो लोगोसे बेबायदिनो थालिर बिफांफोरनिफ्रायबो बानायोमोन। दिरुं बेबायदिनो जोङो बर'फोरा आइजें आइला बानायनाय जोबोर मुखुब आरो। औ दासिमबो ओ गोबाङानो बानायो। नाथाय गोदोनिस्राइ जोङो गोबां खम नुनो मोनो मानोना जोंनि गेजे जेराव दा ओ स्टिल फैबाय लहा फैबाय ओ आयनानि मुवा बेसादफोर फैबाय बेनि थाखायनो गोबां आनो बेफोर खामानिफोरखौ सोलोंलिया नाथाय गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि गैयामोन नालाय सोलों नांगौआ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि बाहागो जानानै फैयोन मानोना सोलोङाबानो जो जोङो बेफोर मुवा बेसादखौ मोननो थाङामोन आरो बाहायनो हानाय नङामोन दा नाथाय जोङो दारिमिनारि मुवा बेसाद मोन बाइ नालाय बेफोरखौ जोङो सोलोंनो इसेबां समबो मोनस्लाबा आरो मु खुबबो जाया बेनि थाखायनो गोबाङानो रोंदियाबो आरो दा जों गोबां आबै आबौमोनखौसो जोङो बानायनो नुनो मोनो दा बेनि गेजेरावनो जोंनि आइ आफामोनाबो खायसे खायसे सोलोंनानै लायो बेनि उनाव जुदि जोंबो सोलोंलाङो बा सानैनैसो थानानै बे बेयो जोंनि गेजेराव मोनसे जोंनि हारिमु महरै थालांबाय थागोन आरो नोंथां नङा होमबा बेनि बेनि अनगायैबोथ' जोंनि गेजेराव गोबां आइजें आयलाफोर दङ जोङो जेरै जों बेफोर आइजें आइलाफोरनि मुंखौनो मोनथिबावा। जेरै जोङो ओ दिन्थिफुंसालिफोराव थाङोब्लासो जों बेफोरखौ नु नो मोनो जायफोरखौ जों बाहाय लानो दिनैसिमबो बेबायदि आइजें आयलाफोरबो दङ जोंनि बर'नि गुदि आइजें आइला औ दा जेरै जोङो ओ न'खरनि सुबुंफोरा जेरै आबादारिफोरा जेरै जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो ना सानो थाङो बेवहायबो जोंहा गोबां आइजें एला दङ जेरै आइजोफोरनि थाखाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेखाय जेंगाय खबाइ जाहैबाय दा हौवासाफोराबो जेरै ना साहैयो बे जाबाय जेरै सेन जाहैबाय ख'खा जाहैबाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन ना साग्रा आइजेंफोरबो दङ आंनि गोसोआव दा मोननैल' आइ बेनि मुं फैबाय दा बेफोरखौबो जोंनि बर'फोरा बाननायाव जोबोर आखा फाखा बेनि ओ बेफोरखौ जोङो औवाफोरजोंनो बानायो जेरै सेनखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो ओ जेखाइ खबाइखौबो जों औवाजोंनो बानायो ख'खाफोरखौबो जों अबावबाजोंनो बानायो बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव गोबां आइजें आयला दंबावो जानांगौ आं आंनि गोसोआव दा एसेबां गोबां आइजें आइलानि मुं फैयाखै नोंथांनि गोसोआव जुदि माबाफोर बेबायदि बर'नि जर'खा आइजें आइला मुं फैदोबा आं नोंथांखौ बुंनो खावलायनाय जाबाय नोंथां।
औ ओ नोंथां जों आंनियावबो बेबायदिनो बर'नि दधोरोङारि आइजें नि बागै दा जों
माखासे ओ आइजेंफोरखौहाय जोङो दा नुनोबो मोनलिया बा जोङो ओ बारा एसेबां मिथिला बो आरोना नाथाय जोङो दा जर'खा संसार जानायाव जिखिनि आइजें आइलाफोरखौ बाहायो बेखौल' नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। ओ बेनि अनगाै जोङो मा मा आइजें आइलाफोर दोङ बेखौहाय जों बारा एसेबां नुनो मोनलिया ओ बेनि अनगायै जोङो दा दा दाला गारनो थाखाय जोङो ओ बायदिसिना दोनथुमनो थाखाय जों औवाजों बानायनाय खादा होन जायखौ बेखौबो जोङो नुनो मोन सै आरोना नोंथां आरो फुजा फाथाल होयोब्ला जोङोहाय बाथौ थानसालिफोराव हाबो। ब्ला ओ बेबायदिनो थकिफोरनि मुवा बेसाद दोननो थाखाय जोङो जायखौ मिजिखा होना नोंथां औ। बे मेजेखाखौबो जोङो ओ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो ओ दाखोर दाला फोर सिबनो थाखाय ओ हासिब बे हासिबखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना बे फोरबो रोखोमसे आइजेंआवनो गोग्लैयो होननानै सानजागोन नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोङो गोलोम बोथोरफोरावहाय सिबनो थाखाय जोङो गिसिब जाय खौबो जोङो औवाजोंनो हेबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय गोबां आइ जें आइलाफोर दोङो नाथाय जों दा आथिखाल मुगायाव बेफोरखौ नुनो मोनलिया नालाय नुनो मोनलिया नालाय बेनिखायनो जोङो ओ बेफोरनि मुंफोरखौ बारा एसेबां मोनथिया आरोना नोंथां बावगारजोबनो हमलांबाय दानि मुगायावथ' जोङो गोबांखौनो नुनो मोन मोनोदि ओ गोबाङानोहाय जोंनि बे बर'नि दोरोङारि जेरै दाला सान्द्रि बा जेखाइ खबायाइ बेफोरखौ गोबाङानो हेबनो रोंलिया नाथाय गुबुन हारिफोरा बेफोरखौ सिखायना लानानै ओ गोबां बाजार गलाफोराव फाननायखौ जों दानिया नुनो मोनसै आरोना नोंथां। औ बेबायदिनोहाय गोबाङानो बाजार गला फोराव फाननायखौ जों दा नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ दा जोंना जेरै दैनि फुंखा जेरै फुङा फुं खुङा ना मा होनो नोंथां बेखौबो जों गोदो गोदाय औवाजोंनो हेबनानै बानायोमोन नोंथाङा नुफेरदोंना?
औ आं नुफेराखै नोंथां।
बेफोरबायाददि बेसादफोरखौ माने जों नुफेरा अब्ला जोंङो खायसे फोर फोराव जोंङो दिन्थिफुंनायाव बेफोराव नुयो आरो नोंथां दा जोंना समाबो जाबाय नों नोंथां दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां। नोंथांजों ओ माखासे मिथियै मुवाखौ मिथिनानै आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिफ्रायबो आङो गोबां आं मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनो मोनदों बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां। एसेनोसै गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों।